खोनादों ना नोंथाङा हेलौ नोंथां खोनादों नोंथांङा अ दायो नोंथांजों आं माने फंसे खोथा सावरायनो सानदों जेनेबा मिथिंगायारि जाथायफोरनि सायाव
औ औ
जेनेबा मिथिंगानिफ्राय मा मा जाथाय सोमजियो एबा जोंङो। बांद्राय मिथिंगाखौ माने फोजोबस्रांङोबा मा मा खहा जायो बेफोरनि सायाव सावरायनो सान्दों आरोना नोंथां
औ औ
नोंथांङानो फोरमायगोरनो हागोन नामा बेफोरनि सायाव एसे
अ बेफोरनि सायाव जेनेबा आंङो जाखिनि हायो एसे बुंनो नाजागोन। गोरोन्थि फोरबो जानो हागौ जेनेबा मिथिंगायारि थायो होनोब्लाथ' जोंना बेफोरबायदिनो गोबां दंङ। बुहुम जेनेबा आबहावा दुंग्लाबनाय ओमफ्राय बिदिनो सोदोब गुबुंनाय हा गुबुंनाय बेफोर दङ। जाय ओ जायनि जायनि जाहोना जेनेबा जायनि ओ जायखौ बेफोरखौ जेनेबा जाय बेफोरखौ खालामदो बेफोर मानसियानो होनजायो।
ए मानसियानो गासि बखौबो खालामो। जेनबा प्लास्टिकनि बाहायनायफोराबो बांद्राय जाहैबा जाहैबाय नालाय बेफोरबो हा गेब्रेंनायबो जायो। ओमफ्राय बार गुबुंनायबो जायो आरो बेफोरबायदिनो गोबां जोंना दङ' बेबायदिनो दंफां लाइफां हाग्रा बंग्रा बेबायदिनो अरन बारि बिदिनो दानस्रांनाय बेफोर जायनि जाहोनाव जोंनिया आबहावाया गोबां दुंलाब हमदों बुहुमा बिराद दुंग्लाबनो हमदों आरो।
बेबायदिनो हा ओ गोबां दङ' बेबायदिनो दंफां लाइफां दान-दानफायनायनि जाहोनाव बिदिनो हा खुरखानाय हा गिसि खानाय बेफोर जायो। जेन जायनि जाहोनाव दायो नै दैज्लां बोथोरबाबो जेनेबा सिगांनि बायदि बांद्राय अखा हाफ्लेबाय थानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनला आरोना।
ओ बिदिनो गोबां ओनसोल ओ मोननैसो ओनसोल दङ' बेफोरावहाय गोबां अखा हानाय जायगा बेफोरावहाय जोङो नुनो मोनो। जेनेबा गोबां अखा हाबाय थायो आरोना जेनेबा बिफोरनि ओ जेनेबा मिथिंगाखौ नायोब्ला बिसिना बेलेग जायो जोंनिया बेलेग जायो। बिसिना बांसिनानो अ माबाजों जेनेबा अरनबारिजों बुंफबनाय। बिदिनो दंफां लाइफां बायदिसिनाजों जेनेबा मेघालयनि मौसिनद्रामखौनो होनजायो जोङो गोबां अरनबारि माने गोथां गो थां सोमखोर जोंनिजों बिसिनिजों नायबा आलादा आलादा सिन आरो ना। जेनेबा जोंनिया बांद्राय बिदिनो मानसि सुबुं सुबुं बांनायनि जाहोनावबो बिदिनो आबहावा गेब्रेंनाय जायो। बिदिनो नांगौ जायगा गावबागाव बेबायदिनो नांगौखिनि थानायफोर जायगा जायगा जेनेबा न' बां लुनायावहाय बेबायदिनो दंफां फाननो दंफां दाननाय बेफोरबादि दंफां दाननानै न' लुनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो। जायनि जाउनाव जोंना दंफां लाइफाङा खम जालांदों आरो। ओमफ्राय बिदिनो बार गेब्रेंनाय होनोब्लाथ' गोबां जोंना ओ दारिमिन बानायनाय जाबाय। कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय गेस उखुन्दै बेफोरो गासैबो बारावहाय उम जेनेबा गोरोबनानै गोबां जेनेबा पलुसन जेनेबा जोंनाथ' आरो नै गोबां दङ' जेनेबा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थाङो जोङो गोबां गारि मथर नांगौ जायो। बेफोरबायदि नांगौ जानायावहाय बाहायनाय बे गारि मथरनिफ्राय अ ओंखारनाय उखुन्दै, बेफोरो गेसफोरा बिदिनो बेफोरो माने गोबां माने खहा गोनां आरो खहागां जेंना लाबोयो बिदिनो ओम रिस ओं बुहुमा बुहुद दुंलाबगासिनो आरो। जायनि जाउनाव जोङो ओ बिदिनो सानफा एफा सानफा एफा सानफा एफा माने आबहावाफोरा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांबाय आरोना। बेफोरखौ होब थानानि राहा लानांगौ। बिदिनो मिथिंगा मिथिंगाजों जोंहा सिगांनिफ्रायनो सोमोन्दो दं नालाय बेफोरखौबो एसे जेनेबा जोङो नायफिननाया मोजां आरो। नोंथाङा बि-बिनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां जेबा आंबोथ' इसिबां गोथौयै मोजाङै मिथिया अब्लाबो आं माने जा नुदों जा खोनादों बेखौनो फोरमायनोसै आरो ना नोंथां माने आंनाबो एसे गोरोन्थि जानो हागौ आरो ना नोंथां अब्लाबो माने फोरमायनोसै आरोना नोंथां माने मिथिंगायारि जाथाय होनोबा थ' जोंहा माने मिथिंगायारि गोबां जाथायाथ' दं आरो जोंनि जा माने ओ बारहुंखा बारनाय जेनेबा ओमफाय बिदिनो दैबाना जानाय ओमफाय बांग्रि मावनाय बेफोरो होनजायो आरो जेनेबा मिथिंगायारि जाथाय होननानै जोंहा बेफोरबोथ' माने गासि सिबो माने सुबुं माहारिफ्रानो बानायदों होनना बुंजायो आरो ना बे गासिबो जाथायखौ जा बिदिनो बे बांग्रिं मावनायाबो जों सुबुं माहारियानो बानायदों बारहुंखा बारदों होननाया बेफोरबायदियाबो जोंनि सुबुं मारिया बानायदों होनजायो जादों जों सुबुं मारियानो बानायदों ला बानायना लादों होनना बुंजायो जेरै जेरै जोङो बांग्रि मावनायखौ जेरै सुबुं मारिया मारै बानायदों होनना बुङोबा जेरै जोङो बांग्रि होनबा जेनै जोङो जेनेबा गोबां बिबांनिफ्राय जेनेबा जोङो हा सिंनि फ्राय जेनेबा खैला जावख'नाय एबा जोङो थाव दिरुननाय एबा गिदिर गिदिर जेरै दारिमिन कम्पानिफोरा गोथौ गोथौ गिदिर माने गिदिर गिदिर बरिं एबा दै बख'नाय बानायनाय बेफोरनि जाउनाव जायो आरोना नोंथां आरो जोंना माने
अह
बेफोरनि जाउनाव जोंहा बांग्रि मावनायाबो सोमजियो आरोना मानो होनोबा जोआ बांद्राय बिबाङाव जुदि खैला जावोबाय एबा बांद्राय बिबाङाव जोङो मा होनो थाव दिरुनोबा एबा जोङो गिदिर गिदिर बरिं बायनानै बांद्राय बिबाङै जोङो दै बख'बाय थायोबा हा सिंनिफ्राय जोङा हा सिङाव माने सनस्रा जायो आरोना नोंथां माने जायनि जाउनाव माने समाव बांद्राय सनस्रा जानायनि जाउनाव माने हाया गोदोलाङो आरो गोदोलांनायनि जाउनाव जोंहा हायाथ' थोरोब थोरोबसो थायोनालाय जा बेबादि माने गोदोलांनाय जााहोनाव बेबादि बांग्रिङा सोमजियो आरो माने अबेबा मोनसे जायगायाव ग्रोब मोनसे गोजौ जासिनो आरो बेबायदि जायो आरो नोंथां मानि जायनि जाउनाव जा बांग्रिङा सो सोमजियो आरो ना नोंथां माने जायनि जाहोनाव माने गोबां माने जायगायाबो खहा जायो आरो ना नोंथां माने बुंनो थाङो नालाय जोङो जाय जायगायाव माने बांसिन बेबायदि बाहायदों बे जायगायावसो बेबायदि बांग्रिङा सो सोमजियो आरोना नोंथां माने जेराव माने बांद्राय जोङो गिदिर गिदिर कम्पानि एबा बांद्राय बिबांनि खैला जावखारो एबा थाव दिरुं बेफोरबायदियाव जाय जायो आरो ना नोंथां माने जाय माने जोंहा गोबां सुबुंबाबो जिउ गोमानांगौ जायो आरो ना नोंथां माने आरो जोंहा माने दैबानाखौ बोरै बानायदों होनना बुङोबा जोंहा जेरै मा होनो जों सुबुं माहारिया जोंहा बांबाय जेला सुबुं माहारिया बांनानै जोंहा जेरै बिफां लाइफाङा जेरै जोंहा मानो खमायलांनो हमबाय जेरै जोंहा मानो खमायलांदों होनोबा जोहा सुबुं माहारिया बांबाय आरो जोंहा सुबुं माहारिया बांबाय जाबाय नालाय जोंहा थानाय जायगाफ्रा खमायनो हमबाय थानाय जायगा खमायनो हमबाय नालाय जोहा जे जे अरनबारि एबा अबेबा मोनसे हाग्रा बारि जायगाफोर ज फोजोब स्रांनानै जोंहा थानांगौ जायगा खालामनांगौ जाबाय आरो ना नोंथां जायनि जाहनाव माने फोजोबनायनि जाउनाव जोंहा मिथिंगायारि गोबां खहा जायो आरो ना नोंथां आरो जोंहा बिदिनो थानाय जायगानि थाखाय जोङो न' बां लुनांगौ नालाय न' बांनि थाखायबो जोङो जोंहा बिदिनो बिफां लाइफांखौ दान फायो जेरै गिदिर गिदिर बिफांखौ दानफायनानै जोङो न' लुयो आरो ना नोंथां जायनि जाहोनाव जा बिफां लाइफाङा खमायलाङोना। बिनि जााहनावबो जोंहा दैबानाफ्रा जायो आरोना जोंहा नोंथांमाने दैबानाफ्रा जायो होनोबा बोरै होनोबा जोंहा माने दै बानायाथ' जाया नङा जा खायो अब्लाबो माने गोदोनि समाव माने इसिबां बिबां दैबाना जाबाय इसिबां माने बेबादि माबा जायामोन आरोना थारमाने दानि जुगाव नायनो थाङोबा बुंनो थाङोब्ला माने एसे एनै अखा हायोबानो एसे माबाबानो दै बानाखौ माने बांद्राय जानाय नुयि मोनो आरो नोंथां मा बांद्राय सुबुं माहारिनि एबा जिब जुनारफोरनि खहा खालामनायखौ नुनो मोनो आरो ना थारमाने। जेरै जाहा दैबाना जायोबाबो माने बिदिनो अबावबा मा होनो हा खुखानाय एबा बिदिनो हाजो गुगानायफोरखौ नुनो मोनसै आरो बांसिन बांसिन जै मानो होनोब्ला जोंहा बिदिनो हाजोफोरनिफ्रायबो गोजौ गोजौनिफ्रायबो जोङो बिफां लाइफांखौ दानफायनानै लाबोयै लाबोयै जोङो हायेन हायाव बिदिनो न' बां लुफैनाय बेफोरनि जाउनाव जादों आरोना नोंथां माने। बेनिखायनो जोङो माने बिफां लाइफांखौ गायनांगौ आरोना। थारमाने जोङो जेनेबा मानो होनोबा जोङो जुदि जोङो फांसे दंफां गायबा बिनि फांथाम फानब्रै बिदि फांबा बिदिनो दंफां गायनांगौ आरो होमबासो जोङो माने बेफोरनिफ्राय एसे रेहाय मोनगोन आरो ना नोंथां आरो जोङो माने ओ मा मोनदोंमोन
जेरै जोङो बारहुंखा अ बारहुंखा बारहुंखा होनोना बारहुंखाखौ जों बोरै होनोबा जों बारहुंखानोथ' बारा नङा बारखायो गोदोनि सम बहायबो बारखायो बारहुंखाया बेबो मिथि अब्लाबो बारब्लाबो माने गोदोनि समाव इसिबां माने जेंना होआमोन आरो ना थार माने गोदोनि समाव माने बिफां लाइफां जों बुंफबजोबनायमोन ना जोंनि जायगाया जायनि जाउनाव जोङो एसे एनै बार बारोबाबो जोंहा जेबो जायामोन आरो न' बांफ्राबो जेबो बुखारामोन नाथाय दानि जुगाव नायोब्ला जोङो माने एसे बारबाबो सोरनिबा न' बुखारनाय सोरनिबा माबा बिदिनो बिल्डिं बिदि माबा माबानाय गेबग्रुबनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो आरो माने बांद्राय बार बानाय जों न' सुनामि सोमजियो आरो ना जा माने सुनामि जा सुनामि जाब जोंहा दैबाना दै बुखांनानै जोंहा बिदिनो बे दैमा दै गिदिर खा खाथियावथ' जोहा दैमा खाथियावथ' सोरबा सोरबा बिदिनो टाउनफोर नोगोर फोर थायोना बेफोर बिदिनो गब'नानै थैनांगौ जायो आरो ना नोंथां माने बेफोरबादि बेफोरबायदि जाथाय जायो आरोना नोंथां जेनेबा नोंथांमोनथिं आरो बेबायदि जेनेबा बिफां लाइफां गायनायनि सायाव एबा बेफोरबायदि माबानि सायाव माबादि बेखौ फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा?
औ हागोन नोंथां बेबायदिनो बिफां लाइफां गायनाय होनोब्ला जोंना बांसिनानो खम खिन्थु दा फालांगियारिनि नोजोरजों जेनेबा आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आबादा जेरै ए ओ राबार दंफां नङा होमबा? राबार दंफां बेफोरो दंसाबो आरो जेनेबा बेफोर बेफोरखौ गायनाय जेनेबा बेफोर बेफोरखौ गायो ओमफ्राय बेनि उनावहाय साल सिगुन बेफोरखौ गायनाय नुनो मोनो ओमफ्रायो आरो साफात बायदिसिना बेफोरावबो गायनाय नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैथ' बिफां गायनाय होनबा बे थालिर बिफांआनोसै आरो बिनि उनावथ' जेबो गैया बे ओ हाजो ओनसोलावबो जोङो हाजो एरियायावबो बांद्राय बिदि बिफां गायनायखौ नुवा जा बिनि उल्थायै माने दानफायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो गोबां माने जोब थांलांबाय बिफां लाइफांफोरा जायनि जाहोनाव गोबां दुंहाव थासारि सोमजियो आरो जेनेबा गुदुं बारहावा जेनेबा बेबायदिनो गोबां दङ जेनेबा माबा मोनसे ओ सा मास खुंनोबो जेनेबा हाबा सादद' बेफोरबायदि खुंनोबो जेनेबा हाजोआव बनलायनायखौसो जों नुनो मोनो आरो जेनेबा बिफां लाइफोर दानफायनायखौ जों नुनो मोनो।
दो बेफोरबायदि आरो न' बां लुनो थाखायबो जोङो गोबां बिफां लाइफांनि गोनांथि जायो बेफोरखौ जोङो दानफायनाय दानफायनायनि थाखाय बेफोरबायदि जायो आरो। थ' नोंथां बिदिब्ला जों दा समाबो जाबाय नङा होमबा?
औ नोंथां जोंना समाबो जाखाबाय बिदिब्ला नोंथांजों जेनेबा आथिं जाथायनि सोमोन्दै सावरायनानै एबा मिथिनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां।
जाय माने
गोजोन्नाय थाबाय नोंथां औ।